अ हेल्लौ नोंथां। हेलौ नोंथांङा खोनायाखै नामा? औ नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय औ औ
कानेक्ट जानायावहाय एसे लेट जायो खोमा
औ नोंथां औ नोंथांङा अब्ला
बहा ओ नेट मोनाखै नेटवार्कआ बारा नांनाया नांङि जाबाय थादों माने आंनिया एसे एसे लेट जाबाय थादों।
अ नोंथां औ जागोन दे जेबो प्रब्लेम गैयाबा रायज्लाय जागोन।
औ औ औ
अब्ला नोंथां मा टपिक?
ओमफ्राय दायो ओ आं दायो नोंथांजों एसे माने माखासे बाथ्रा सावरायनो होनना सानदों ओ जोंनि बर' समाजाव जे ओं गोबां रोखोमनि जौफोर बाहायनाय नुनो मोनो नंङा होमबा दा बै जौफोरनि माने बाहायनायनिसार जाहोनाव जोंनि बर' समाजा ओ माबायदि ओ इफेक्ट गोग्लैदों दा गोहोम गोग्लैदों बेनि सायावहा नोंथांङा नोंथांमोननि ओनसोल सोलनि ओनसोलखौ लानानै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव ओ इफेक्ट गिबार गोहोम गोग्लैनाय होननानै बुंङोबा माने जौखौ बाहायनानै आरोना नोंथांनि सोंनाय बायदिब्ला
औ औ बाहायनानै।
औ ओ
गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय आरो मोजां गोहोम गोग्लैनाय मोननैखौबो बुंजागोन।
औ नोंथां औ। दा जौ बाहायनानै होनोब्ला ओ जोंनि बर'फोराहाय हमनानै ला जों सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो एसे एनै बेफोरबायदि न' न'आव संनानै लोंबोनाय सोरबा बिदिनो ओ सावरि बादालि सिगांनिफ्रायनो जालायनाय दंमोन नालाय दा बै सावरि बादायलिफ्राबो जोब्बाय ओरै बिदि गाव गावाबागाव न'आव संनायाबो जोब्बाय बांसिनानो एसे एनै सोरबा सोर बे संनानै लोंङो दासिमबो। नाथाय ओ खायसे खायसे जायगायाव जोंनि ओनसोलावनो होन ओ मोनफा मोननै गामियाव दासिमबो सोलियो ओ जौ सेरेब संनानै फाननाय नङा होमबा दा बै जौ सेरेब संनानै फाननायाव ओ फानग्रा गामिया ओ एसे खम बिबाङै लोंनायखौ जों बांसिन नुयो
औ
बेनिफ्राय जिथुनाखि फानग्रा गामिनि ओ साखाथिनि गामिफोर नङा होमबा ओ जोंनि बर'फोरखौ नोङो हमनानै ला नोंथाङा हमनानै ला जेनेबा जोङो बांसिन आबाद मावनानै एबा खेथि मावनानै सोरबा हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुं नङा होमबा?
औ
दा थांनानै थानायाव जों मोनसे नङा मोनसे मावनांगौ नालाय दा ओ जोंनि बर'फ्रा बिदिनो खेथि बाथि मावबाय सानसे माने फुंनिफ्रायनो मावबाय बेनिफ्राय
बिदिनो ओ बेलासि बेलासियानो जा मायानो जा जेनेबा बेलासि समावहाय बिदिनो थांनानैहाय बै जायथुनाखि जौ फानग्रा गामि बेयाव थांनानै जौखौ बायनानै लोंहैयो। बायनानै लोंनानै ओ बिदिनो बायनानै लोंबाय लोंसि लोंनानै ओ हमनानै ला सोरबा एसे एनै लोंना फैबाय न'आव ओ मोजाङै थाफैबाय ओंखाम ओंखाम जानानै उन्दुबाय खिन्थु ओरैबायदि खायसे मानसि दङ जोंनि समाजाव ओ जोंनि गामि खाथि खालाफोराव जेनेबा बा हमनानै ला लोंसि लोंनानै जायगायावहाय जेनेबा हमनानै ला लोंनायाथ' अभार जाबाय अभार जायोब्ला निसायाबो बारा जाबाय गावखौ कन्ट्रल हाला खायसे मानसिफ्रा बेनिफ्राय ओ कन्ट्रल हाला नालाय जायगायावबो सोरजोंबा नों खाथियाव थानाय मानसिफोरजों गाज्रि गाज्रि राव बाहायनानै मानानै बिदिनो नांलायनाय खमलायनानै बुलाय सोलाय खालामनानै फैगोन माब्लाबा बिदिनो दावराव दावसि जानानै फैसिगोन फैनानैहाय जेब्लानाखि ओ न'आव सफैगोन न'आव सफैनानैबो माने न'खरनि सुबुंफोरजोंबो बिदिनो गोदाव सोराव बिदिनो बखिसिगोन सोरखौ बा नंनायनि नङैनि रागा जोंसिगोन।
सोरबा हिनजावखौनो बुसिगोन सोरबा फिसाजो फिसाज्लाफोरा ओ हमनानै ला फरायनाय ओ मानाय थायो नङा होमबा स्टाडि खालामनाय थायो बेफोराव डिस्टार्ब होसिगोन माने गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ बांसिन नुहुरो आरोना जेनेब बर' समाजाव बेनिफ्राय ओ बिदिनो लोंनानै जानानै फैनानै न'आव दुम दाखाल खालामगोन सोरबा न'आव थानो हाया दासिम सोरबा सोरबा ओ बिदिनो ओ बुलाय सोलाय जानानै सोरखौबा मानसिखौनो माब्लाबा बुथारफ्लांगोन माने न'खरा ओरैबायदि गेरेबोदि जौ बायनानै लोंनाय एबा जौ बांद्राय जुदि हुदा खालामनानै लायोबाना
औ।
ओ न'खरा माने मोनसे न'खरा दंस' जालांनो बारा सम लाया आरो जुदि बाराद्राय अभार जुदि जौ लोंनायखौ बाहायोब्ला जौ लोंबाय थायोब्ला एसे एनै लोंनाया माने बारा एसेबां नोङो ओ गाज्रि गोहोम गोलैया खिन्थु हुदा जायोब्लाथाय बुस्थुआ सर' जायोब्ला गाज्रि जायो आरो माने न'खरा सिलिंखार जाखागोनखि जाखागोन आरो बिदि दुमदाखाल बाराद्राय लोंनानै खालामफैबाय थायोब्ला
दा बेराफारसेथिं नोङो हमनानै ला ओ नोंथाङा हमनानै ला जेनेब्ला ओ जायफोर जौ संग्रा नङा होमबा?
औ।
जौ संग्राफोरहा ओ मुलाम्फा बिदिनो जायो। खायसे न'खरा हमनानै ला ओ सोरबाना फिसाय गैया सोरबाना गथ' गथाय गैया सोरबा हारसिं मानसि बेफोर बायदि मानसिया ओ माब्लाबा मा मावनानै जानो बिदिनो लामा आन्दायनानै थानाय जायो। जों बर' समाजनि खायसेनि गामिया दा बे बायदि थासारियाव ओ बिदिनो ओ जौ संनानैहाय जौ मावनानै फाननानै बिदिनो न'खर सोलिनो सोलिनाय माने दङ आरोना। दा बेफोरबायदियाव जोङो एसे ओ मा होनगोन बेखौ माने न'खर सोलिनायखौ मोजाङै ओ बाहाय माबानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
दा बेनि उनाव ओ नोंथाङा जेरै बायदि सोंदोंमोन माखासे गाज्रि गोहोम माखासे मोजां गोहोम, बेखौ आं बेखि खिनियाव ओ फोरमायना होनाय जाबाय नोंथां।
औ औ ओ नोंथाङा बुंनाया थिगानो ओ नोंथाङा जा बुंदों आंबो जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ नुनो मोनो। ओ बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय ओ जौ लोंनानै जिथु जानाय थासारि बे थासारिखौ आं एसे फोरमायनो सानदों। ओ नोंथांनिमोननि ओनसोलाव जे थु नोंथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला हाबा जानाय हौवा बायदिसिनाफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायबाय, आं बै बैफोरजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि जिथु उन्दै उन्दै गथ'फोर ओ बिसि बिसोरबो माने माबोरैहाय बै गिदिरफोरनि जिथु आखल आखु दिन्थिनाय दा बैबायदि आखल आखुफोरनिफ्राय माबोरैहाय माने बिसोरनो गोहोम गोग्लैलांदों। आं बेखौ एसे फोरमायनो सानदों आरो। ओ जोंनि ओनसोलाव थानाय मा खासे उम देरफुबाय थानाय गथ'फोर हौवासा होनजावसा बयबो
औ
गामि ओनसोलाव थानानै मालाबा समावहा माने बै जौ बायनानै लोंनाय जौ बायना लोंखोमानाय बायदिसिना थासारिखौ जोङो नुनो मोनो दा बैबायदि समावहा जाय समाव बिसोर फरायनांगौ जाय समाव बिसोरो आखल आखु दानो सोलोंनांगौ ओ मोजां गाज्रिखौ बिसोरो सिनायनो सिनायनो रोंनांगौ दा बै समावहाय बिसोरो बेबायदि ओ जौ निसा बुस्थुखौ लाबाय थायोब्ला बिसोरनि इयुननि जेथु जिउ इयुन दानाय गावसोरनि जिउ राहा दानाय बेयावहाय एसे गाज्रि गोहोमा गोग्लैलांगोन दा बिथां बिसोरबायदि गथ'फोरा जुदि दि ओ जौ लोंनायखौसो सिगांग्रो खालामोब्ला बिसोरो जिउआवहा माने सानसे समावहा सौग्रु हैगोन आरोखि दा बेबायदि थासारिखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों लोगोसे ओ जाय बिथांमोना जौखौ फानो दा बिथांमोननि अम गथ'फोराथ' जेनेबा जौखौ लोङा। नाथाय गुबुननि गथ'फोरा लानानै लोंफैयो दा बैफोरखौ माने बै जौ फानग्रा फोरा एसे नोजोर होनांगौ होननानै आं सानो नाथाय जोंनि ओनसोलावहा बेबायदि नोजोर होनायखो जों नुनो मोनासै दा बिसोर बिथांमोना नंगौ जेनेबा ओ गुबुन खामानि मावनानै जानो हायाखै बेखायनो जा एसे जौ संनानै जानो हायो ओ बिदिनो सोलिगासिनो दङ नाथाय बेनि गेजेरजों जे खाथि खालानि सोरनिबा गथ' सोरनिबा इयुन बेखौ माने बिथाङा धंस' खालामनानै होगासिनो दङ।
औ।
दा बेबायदि थासारिखौ माने जों एसे नोजोर होनांगौ होननानै जों सा आं सानो आरो-आरो जोंनि ओनसोलावहा जों बेबायदि थासारिखो नुबाय थायो। दा बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलावहा जौ फाननानै अम जानाय बा बेबायदि थासारियावहा गोबांखौनो जों माने ओ पुलिस बिफान बा आबगारि होननानै जोंनि ओनसोलाव बुङो। दा बेबायदि आबगारि हाबनायखौबो जों नुनो मोनदों माने जौ संनायानो बिसोरनि मोनसेल' थांना थानायनि जिउ राहा बायदि। बिसोर बिथांमोना खामनानै लायो। जाउनाव माब्लाबा आबगारि हाबनानै बिथांमोननि जौ संनायनि जिथु आगसुफोर बेफोरखौ बुफाय सिफाय खामनानै बिसोरनि बिसोरखौ माब्लाबा जेलावबो लाना थांनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बिदि अबस्थायावहाय माने न'खरा अराय समनि थाखाय माने जोबस्रांलांनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। दा बैफोरनिफ्राय बारग'नो थाखायबो बिसोर बिथांमोना माने जाहाथे जौ संनायखौ बिसोर बिथांमोना ओ गाहाय होननानै खालामना लायालासिनो ओ सेकेण्डारि बा नैथि ओ खाबु बे बायदि रोखोमनि खामना लायोब्ला ओ नैथि हाबाफारि होनना खामना-खामना खामनानै लायोब्ला साबसिन जायो होननानै आं सानो आरो जाहाथे बिथांमोननि इयुननि संसाराव जेबो गोहोम गोग्लैया जे बेबायदि खामानिया बन्द' खालाम जाब्ला- जाब्लाबो ओ आबगुर बिफानजों फैनानै बुगाय सिफाय खालाम खालामजाब्लाबो जाहाथे बिथांमोना ओ संसारखौ सोलिनो हायो बा बिथांनि गथ थ'-गथायफोरा इयुनावहा सोलिनो हायो दा बेफोरबायदि खोथाखौ नोजोर होयोब्ला साबसिन जायो होननानै आं सानो आरोखि।
औ नोंथांनि बादिब्ला माने गुबुन राहा लामाफोर जेरै दखान सखान होदलाबायनानै ओ बिदिनो बेलेग खामानि मावनानै जानायनि थांखिखौ राहाफोरखौ लानांगौ आरो ना।
औ औ औ माने बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे ल' राहायाथ' जिउनि थांना थानो हानाय राहा लामा नङा।
औ नोंथां दा नै टाइमाबो जाबाय।
औ औ।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ-औ नोंथांनाव सावरायनानै एसे मोजां मोनदों आरो
औ दे अब्ला दोनथ'लायसै अ।